अ
औ नोंथां खोनादोंबा
अ आं खोनादों
औ नोंथाङा दा मा दा मा खालामदों
आङो ओरैनो जिरायना दंमोनलै
औ दा नोंथाङा फ्रिबा
अ आं फ्रिथ' दा
औ दे होमबा दा जों औवा औवा दंफांनि बारै सावरायनोसै नामा
अ जायो आंबो औवानि बारै मा मिथिनो लुगैदोंमोन
औ दे हबा आङो जागायजेनसै नामा
हा
होमबा आं जागायजेननोसै
अ जागाय जेनदो दे
औ औवायाथ' मोनसे टलेस ग्रास माने बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाग्रा होननानै मिथिजायो नङा होनबा
औ नोंगौ।
औ आरो जों औवानिफ्राय जोबोद गुबुन गुबुन बेसादफोरखौ जों बानायनो हायो नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ बेथ' नंगौ औवाफोरजों मा मा बुस्थुफोर बानला बनो हायो।
औ जेरै बुंनो थाङोबा जोङो मा होनो खबायाइ खादा आरो बिदिनो ओ जेखाइ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जोंनि न'फोराव साजायना दोननो थाखाय गुबुन गुबुन औवाजों गनायजानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदि फ्रेमफोर बायदि बेफोरबायदि बेसादखौबो जों बानायनो हायो आरो सें ना सानो थाखाय सें बेफोरखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायो।
औ बिद'
औ आरो खखा जायखौ जोङो मा होनो गरम बोथोराव अखा बोथोरावहाय जोङो दुब्लिफोराव मा ना सानो थाखाय खखा बानाय नङा औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बेखौबो औ।
औ
बिदिनो जों गुबुन गुबुन मोनो आरो औवानिफ्राय आरो जों औवानि औवा मेवाखौबोथ' जायो नोंथाङा औवा मेवाखौ जाय ना जाया?
जायो जायो मेवा जायो गोथाव मोनलायो आरो औवाजोंनो दा जेरैनो गुवाहाटियावहायो औवा-औवानि डिजाइनजोंनो एयारपर्टखौ बानायदों न दा
औ बेथ' नंगौ।
खदा औ औवाजोंनो बानायनाय मासि बर'नि माबाना बे औवाया। अनेक होनजायो आसामावहायो नर्थ इस्टआव जोंना। औवायानो औवा। औवाफ्रा ओरैनो ओरै बेनल' मेनला बेनल' मेनला जायो आरो ना औवा बागानावहायो इसोर एकदम सिदा आरो अबेबा थांनाय खना खनलि थांजोना जायो।
उम
गोजौसिन आरोना एनो
औ आरो औवायाबोथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै औवा खुरखा होननानै बुङो आरो औवा थाइ होननानै बुङो औवाबुरखाया गोदिर- गोदिर जायो आरो औवा थाया फिसा-फिसा जायो। आरो गुबुन-गुबुन रोखोमनि औवा दंबावो नाथाय आं मिथिजोबा आरो।
बेथुन बेम्बुसुदबो बानायनो।
नोंथांमोननि न'आव औवा मेवाखौ माबायदि संनानै जायो?
औवा मेग-औवा मेवाखौ जोंना माबाजों सङो दाउ बेदरजों। थाव लकेलजों आर गोथाव मोनो नोंसिनालाय माबादि सङो?
औ जोंनाबो माने बिदि औवाखो औवा मेवाखो बिदिनो आलुजोंबो संनाय जायो आरो बिदि दाउ बेदरफोरजोंबो संनाय जायो जायखियााया बेदरजोंबो संनाय जायो आरो अनदलाबो संनाय जायो आरो।
अ जायोथ'।
औ आरो बेखौ जोङो माने बथलाव सोनानैहाय आसारबो खालामनानै दोननाय
औ-औ बे आसारा? ओ मार गोथावावनो खेसो जादोंमोन आं आसारखौ हायखौहायो अवा मेवानिखाहायो।
आरो उम नोंथांमोननि न'आव औवा दोङो ना गैया
जोंनि न'आवथ' औवा गैया नाथाय गामियाव दं आरो ना गामियावहाय औवा दं गामियाव जेरै औवानि नोङो बा -बाथौआवबो नोंना औवा बानायोना औवाजों नो
औ
औवाजों मा -मा बुस्थु बानाय जाया मा उनावहाय औवानि माबा मा होनो औवानिसो माने कालसारेलखौ नोंनि कालसारखौ नायनो लुुबैयो आरोना औवानि बानायनाय औवाजों मा मा बानायो बेफोर नायनो मोनजोबगोन मेरला उनावहाय बेफोरनो गोमोरलांगोन ओमफ्राय बेफोरनो बांसिन जोंनावहाय उम-निसान थालांगोन आरो ना जोंनावहाय दाग होना थालांगोन
जों औवाजोंथ' न'बो बानायोमोन सिगांनि दिनफोराव दाबो जों नुनो मोनो नाथाय खम नुनो मोनो आरो सिगाङावथ' जों बांसिनै नुनो मोनोमोन।
अ बेथ' नंगौ सिगाङावहायो औवाजोंनो न' बानायोमोन।
आरो बिदि जेवरा न'खौबो जोङो औ औवाजोंनो दुमथायनानै दोनोमोन।
औ -औ औवाजोन बानायोथ' दुरा होयो औवाजों माबा -माबा मेडिसिनबो बानाय जायो खोमालै आंनि बाथ' बानाय जागोन ना जायाथाय मेडिसिनफोर एजोंहाय
आंथ' बांद्राय मिथियादे बेनि
औ बेनो औवाफ्रा मार एम्फौ थाया बैदि एम्फौ थायो ओमफ्राय गुफुर-गुफुर माबा एम्फौ ओथादोंमोन अ नों थायो उम औवा औवाया माद मोजां आरो ना औवा बारिखौ नायबाथाय एकदम गोेजा गोजा साया जायो जिराना बांद्राय बिदि बिदि जायगायाव थांनाङा आरो ना सिङावहाय जेब्ला औवा बारि बानद्राय बुरजाफोर थायोबा हारसिंनो माबा माबि एम्फौ एनलाफोर थानो नागिरो फ्राय फुङावहाय थांनांगौ जायो आरो ना
आरो जों औवाजोंनो जों पेपारबो बनाय जायो ना खागज
अ खागजफोरबो बानायोथ' जोङो लेखा बानायो
औ
बेजोंनो औवाजोंनो
उम औवाजोंनो जों लेखा बिलाइखौ बानायनाय जायो आरो
औवा ओम बिदिनो लेखा बानाय जायो औ बिदिनो लेखा औ हा बेफोरजोंनो माबा टेबोलफोर बानायो औवाजोंनो
औ
माने औवाया होनजायो जेरै - नोङो बाहायो नाथाय बेनो आरो फैफिनो नोंनाव जेरैहाय प्लास्टिकफोरा बा फाय गारबाथाय बेखौदि बानायफिनजाया ना बिदिनो औवाया जेरै बानायफिनजायो आरो ना ओरै
आरो अ अ साथिनिबो माने बे औवायाहाय बाय'डिग्रेडेबोल नालाय माने बे जोंनि आबहावाखौहाय खहा खालामा आरो
खहा बानाया ओ मोजां जायो।
औ आरो माने बे औवा
औवाखौ गायोना बले औवाया हार सिं ओंखारबोयो
सोरबा सोरबा गायो दानि जुगाव नाथाय औवाया बांसिनानो हारसिंनो रज' लाङो आरो मोनसे औवा थाबानो बे बारायलांबाय हायो दाबसे जायगायावहाय बिदि आरो
औवायानो औवायानो थामजि थामजि पारसेन्ट अक्सिजेन बहनो
औ-औ बेखौथ' आंबो
अ बांसिन माने बेयो जोंनावहाय अक्सिजेन होयो आरो ना कार्बन डाइ अक्साइदखौ बांद्राय लागासिनो
औ आरो जों माने औवाजोंनो गोलोम बोथोराव जे जों गिसिब बाहायोना सिगाङावथ' फेन गैयामोन बे गिसिबखौबो जोङो औवानिफ्राय बनायनो हायो
औ औवाजोंफ्राय बानाय हायोथ' औवाया माद मोजांथ' आबहावानि थाखाय मानोना यो बांसिन जोंनिफ्राय कार्बन-डाइ-अक्साइड ओं ओंखारोना बेखौनो लायो
औ आरो जों माने औवायावहाय जोंथ'ओं ओंख्रिफोरखौ सङोमोन ना सिगांनि टाइ टाइमावथ' सिगांनि जुगाव आरो दाबो जोङो जायखौ जोङो फिथा सुमा होननानै बुङो माइब्रा ओंखामखौहाय जोङो सोनानैहाय बेयाव बनायोना औवायावहाय
बानोयो बानायो बेखौ बानायो
औ नों दा औ माइ ब्राजों नोंथाङा बेखौ जाफेरबायना जाफेराखै
आं जाफेराखै बिदिखौथ' औवा सोनायखौहायो नाथाय आं माइब्रा जाखांबाय आरोना
अ आंथ जाफेरदों आरो औ-औ आंथ' जाफेरदों आरो आं होमबा खिथानोसै नोंथांनो माबायदि बानायनाय जायो बेखौ। औ माने बेयाव औवाखौहाय जोंङ हासुं हासुं खालामनानै दानो आरो
नोंङो
बे औवा मोनसे गोलाव बेहाय जोंङो खैथाबा बिदिनो हासुम खालामनानै दानो आरो-आरो जों बे हासुुंङाव माने ओ माइरं सोयो आरो दै सोयो आरो आरो बेखौ जोङो माइ जिगाब एबा जायखिाया बिदि ओ माबानानै बुथुमनानै जोंहा बेखौ ह हा बायदि ओ बन्द' खालामना दोनो नांङा आरो बे माइरं आरो दै आरो बेखौ जोङो मा अर बिदि हाखर बायदि बाहाय जावगोन बा नङाबा बिदिनो माइ जिगाब गोदोरावहाय जोङो बे औवाखौ सोनानै जोंङो सावना होयो आरो
ए
सायावहाय है बिदिनो नाहाय दसे टाइम इसे समनि उनाव जालाङो आरो बेनो मोनो बेयाव थानाय औ आरो औ गोथाव जायो माने बे औवानि मोदोमनाया बे माइब्रा खामावहाय फैयो आरो औ
ओ मोजां जागोन होनबालाय खामा जानायनो लुबैथारगोन आलि बिखौहायनो थांनानै जागोन आं न'आव थांनानै एबारहाय जागोन आं।
औ-औ बानायनायनांगौ बेफोर जोंनि सिगांनिफ्राय सोलिबो
आरो औवायावनो जुस लोङोना सोरबा सोरबा जेरै- औवायावनो जोंङो औवा बथलावनो लों दै लोंबा बांसिन मोजां। मोनलोंङो। माने बिनि सेन्दाबो फैयोना औवानि मोनामनाय। या अब्ला मोजां मोनलोंङो खोमा दै गुदुं बानायला औवायावनो होयोना जेरै
औ।
जायोखामा आं बिदि नुदोंमोन आर ना।
औ-औ-औ औवानि बथलबो ओंखारबाय दानिया बे नंगौ।
ए अ आरो बेयाव मा गोथावबो जाया आरोना लोंनायाव ना हेलदि जागोन आरो मोनामनायावबो मोजां जागोन।
उम आरो बे मोनसे सासटेनेबोल प्रसेस आरो माने बेयाव बे बथला माने जोंनि आबहावा औ-औ जोंनि आब हावाखौबो गाज्रि खालामा आरो।
औ। मोजांङानो होन-होनबालाय बेफोरो गासिबो।
उम। आरो बे औवा बिलाइ ना औवा बिलाइ सिरिबाबोथ' जोंङो माने बे औवा बिलाइखौ। जों जमा खालामनानै कम्पस होननाय मोन से बनाय जायो आरो जायखौ जोंङो मा हाखर सिङाव ओ जा हाखर जावनानै जोङो बेखौ औवा बिलाइखौ जमायनानै दोनबोला बेखौ जोङो माने ओ हासार बायदि बाहायजायो आरो।
औ-औ बिदि बाहाय जायोथ' हासार बादि। आब आंनिबाथ' उनावहाय मानसिफ्रा औवानिसो बिल्दिङाव थानो लुबैगोन खोमा उनावहाय गामि गामियावहाय। माने थान्दा जायोना बोथोरा एजोंहाय। आजिखालि मा न' सिङावसो बानाया दोनङो खोमा डिजाइन डिजाइननि थाखाय। मा इसोरजो मा लाबायना न'खौथ' बानायगोन दे सिमेन्टजोंफोरजों नाथाय डजाइनफोर गुबाय औवाजों बानायगोन खोमा एसे कालसारेल दि जायन जागोन ना।
साफा नुयो बा इउनिक नुयो आरो ना।
औ।
मोजां बिदिफ्रा।
उम। औवाया मोजां आरो औ।
खोमसिबो जायो औवा जायगायाव। गोजौ गोजोन मानसि
जों मानसि माहारिफोरनो माने जोबोद राहा होयो आरो बे हवाया न' लुनायाव हेफाजाब। खालामनायनिफ्राय बिनि गुबुन-गुबुन जि नांगौ बुस्थु बेखौ बानायनायसिम।
औवा एदम माने नाय एदम बेलेग माने गाहायावहाय जेबो गो या गोजौआवल' माबाफ्रा बिलाइफ्रा अ'। थलेस ग्रास गजरसि ग्रास ना।
औ-औ दे होमबा।